हेलौ नोंथां औ । औ खोनादों नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो
औ थारैनो जों दा औ औ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो। औ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा आबहावनि सायाव एसे सावरायनोसिगोन नोंथां नोंथाङा एसे आंनो समावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ थारैनो जेरै जोंङो औ अब्ला आं सावरायनोसै नोंथाङा एसे सम होदों आंनो। औ दे जों बावहा होनब्लाथ' जेरै जोङो बिफां लाइफां जेरै औ जेरै जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनांगौ जायो। आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जुगावथ' जेरै मानसिफोरा जेरै बिफां लाइफांफोरखौसो दा दानफायनो हमो आरोना जेरै आबहावा होनोब्लाथाय जेरै गुबुंले जानो हमलांबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थारैनो
औ बिदिनो जों आबहावायाव गोबां गोबां बिफां लाइफां दाउमा दाउसा दैैमा दैसा औ बिदिनो फिथाइ सामथाइ बिबार बिदिनो गासिबो बेखौबो जों समायनाजोंनो आबहावा बुंनो बुंनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो आबहावा बुङोब्लाथ' जेरै जोङो औ गोबां जेरै जों टाउन सहराव गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो जोंनि ओनसोलफोरावसो जेरै जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोना आरोना जेरै आबहावा बुङो आबहावानि सायाव बुङोब्लाथ' जेरै जों टाउन सहराव बांसिन लेथ्राफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थाङोब्ला जोङो आबहावानि बागै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि ओनसोलाव एसे ओ जेरै जोङो नेसार फोरखौबो जों मोजां मोनो आरो ना जेरै जोङो साफा साखोन सिखोन थायो आरोना औ जेरै जोंनि औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ टाउन सहराव बांसिन गुबुंलेखौ जों नुनो मोनो आरो दानि जुगावथ' जेरै बिफां लाइफांफोरा जेरै हारसिंनो ओ रज'यो आरोना जेरै जोङो बिफां बुंनो थाङोब्ला जों बिफां लाइफांखौ गायनो गायनोनो नांलिया जेरै बिफां लाइफांफ्रा गोबाङानो हारसिंनि रजायो आरोना नोंथां जेरै जों बेफोरखौ दानफायोब्ला जेरै जोङो बे अक्सिजेनखौ जों मोननो एसे खम जायो आरोना जेरै दानि जुगावथ' जेरै बिफां लाइफां बननि थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ बांसिनानो दाननाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनोनो नांलिया जेरै बिफांफोराथ' जेरै खान्थालफोराबो हारसिं हारसिंनो रज'यो जेरै थालिरफोराबो थालिराबो जों फांसे गायब्लानो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जों गोबां थालिर फुलि मोननो हायो आरो ना जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ गाम्बारि फिथाइ फिथाइफोराबो जेरै सिरिनानै जेरै ओ बिफां बिफां जायो आरोना बिफां फुलि जेरै जोङो बेफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो जेरै लाइफांफोरखौ मिथिंगायारि समायना साग्लोबनायफोरखौबो जेरै दाननो हमो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थारैनो नोंथाङा बाहायोब्ला एसे फोरमायनानै होलां जेरै आबहावानि बागै
औ बिदिनोथ' जोङो गोबां बिफां लाइफांफोरजोंसो जों समायना मिथिंगायारि आबहावा बुंनाय जायो आरो आरो नोंथां दावमा दाउसा दैमा दैसा नाथाय बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो दंफांफोरखौ जोङो गोबां जेनबा हाफायो हाफायनायजों जों बेजोंनो न' लुनानै थागासिनो दं आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
जों दंफां गाय दंफां फांसे फांबा दंफां दंफां बा फांबा दंफां फुलि बिदि गायनांगौ आरोना नोंथां बिदिनो जों गोबां नुयो नुनो मोनो बिदिनो गोबां जायगाथिं जेन बि बिदिनो हाजोफोर बिदिनो गोबां दंफां लाइफां थानाय जायगाखौ माने गोबां दानै दानै बिदिनो लाना जायो आरोना औ बिदिनो लाना फैनानै औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफांखौ जेरै जोङो एसे गिदिर जाबानो जेरै जों जोङो बेफारिफोरनो फानहरनाय जायो आरो जेरै जोङो बिफां लाइफांखौ जेरै दानफायनानै जेरै जोङो बेखायनो बेखौनो जोङो मेसिनफोराव जेरै थखथाफोरखौ हाखावनानै जेरै जों थखथा दिहुननानै जेरै जोङो न'फोरखौ खानाय जायो आरो बांसिनानो जों दा बर'फोरा
औ नंगौ नोंथां
गोबाङानो न'खायो आरोना जेरै जों बिफां लाइफांफोरखौन दानफायनानै थेवब्लाबो जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाङा आरोना जों बेफोरनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेन मोनो जेरै जोङो बेफोरावसो जेरै जों सान्दुं गोसाब्लाबो जेरै जोङो साया सिङाव दसे बारहावा जानो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दानि जुगावथ' गोबां बिफां लाइफांफोरखौनो दाननो हमो जेरै जोङो बे बिफांफोरखौ दानालासिनो जेरै सोमखोर मिथिंगायारि जेरै समायना खालामना दोनोब्ला जेरै जोंनि अक्सिजेनफोराबो बारा जालांगोन आरो गोबांनि सायाव मोजां जागोन आरोना जेरै जोङो दाथ' जेरै लाइफांफोरखौ न' लुनो थाखाय जेरै दानफायनाय जायो आरो न' नोंथां औ आरो बन जानो था खायबो दानि जुगावथ' गोबाङनो बन जानो थाखाय बिफांखौ दानफायनाय जायो आरो
औ बिदिनो गोब- गोबां बिदि औ बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर जायगाफोराव दंफां लाइफांफोरखौ माने बिदिनो जों गामिनि सुबुंफोर बा बिदिनो दंफां बेपारिफोरा बिदिनो दाननानै माने हा ग्रा बंग्रा मिथिंगायारिनि बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव माने जेनबा जोंनि जिब जुनारफोरा थानो जायगा गैयै गोदाव सोराव जायो आरोना नों थां औ बिदिनो गोबां गोदावस सोराव जालाबायनानै बिदिनो जोंनिथिं जोबां गोबां बिदिनो उतपाट खालामफैयो बिसोरनि माने जागाखौ जों सुबुं माहारियानो सेफायना होनाय जादों
औ औ नंगौ थानो थाखाय जेरै सान्दुंआवसो थानो नांगौ जायो जेरै जोङो बि फां बिफां गैयाब्ला जेरै जों सायायाव दसेखौनो जिरायनो हायो आरोना जेरै सानदुं गोस सानि थाखायनो औ दानियाथ' जेरै दा ओ सान - सान्दुंफोराथ' एमान सान्दुं जायो नालाय जेरै सानदुंफोर जाब्लाबो जेरै जिब जुनारा जिरायनो जायगायानो गैया जायो आरोना औ नोंथांङाबो एसे
गोबां दावमा दाउसाफोर बिदिनो जों जेरै दाउफोर दाउमा दाउसाफोरखौ माने जों सुबुं माहारिया बिदिनो गावथार-गावथार
औ औ जागासिनो औ नंगौ थारैनो नोंथां जेरै जों मासे जेरै सेसा नुयो ब्लाबो जेरै जों बेखौ होसोथाब होसोथाब जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै दाउ- दाउब्लाबो जों जानाय बेखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जिब जुनारफोरखौबो खायसे मानसिया थांनानै थानो होआ जेरै दसे सायायाव जिराय फैब्लानो जोङो बेखौ लबरफोरजों गावनानै हरनाय जायो आरोना औ जेरै गावनानै जानाय जायो जेरै जों बेफोरखौथं नुनो मोनदों आरो आबहावानि सायाव बुङोब्ला जिब जुनार बायदिसिनाय थांना थानांगौ आरो ना जेरै आबहावाया एसे गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै थाउन सहराव थाङोब्ला जेरै जोङो बे थाउन सहराव थाङोब्ला जेरै जोङो गा-गारिफोरनि जेरै धुङा गनाय बायदिसिना जोङो हावा फोरखौ जों मोनजायो आरो जों थाङोब्ला गोबां गारिफोरा जाम जानानै थायो। टाउन सहराव थाङोब्ला जेरै आबहावानि सायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ जिरायनो थाखाय जों थाउन सहराव ओ बिफां लाइफां मोनसेबो गैया आरोना बेफोर बायदि जाहैयो जोङो जेराव दावबायनो थाङोब्ला औ जोबोद खस्थ' जायो आ दा जोङो
औ नंगौ
औ नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ बिदिनो जोङो नोगोराव बेफोरदिल' नुवा बिदिनो गोबां जोङो जेनबा बायनानै मोननाय प्लास्टिक बेफोरखौ माने नोगोर सहराव गोबां गुबुंले जायो आरोना नोंथां। जेथिंबो माने जेथिंबो जाखिनि ला दं बे नालाखिनिखौ प्लास्टिकआथ' जोंनि हायाव सेवनानै थाङा आरो नों
औ जेरै जोङो गा औ न'फोराव न'फोराव जेरै जोङो प्लास्टिक मोनसे लाबोब्लाबो जों बेखौ साफा खालामनानै जों सावस्रांना होनाय जायो आरो ना बेफोर बायदिथ' जों टाउन सहराव नुवा जेरै ड्रेनफोराव जो गोबां जो गोबां लेथ्रा गाज्रि गाज्रि मुवा फोरखौ गारनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै जोङो बेफोरनि गेसाव गोफोनजोंनो जों थानो हाया जायो आरो मानसिया
औ
औ जेरै बेफोरनि गेसाव गोफोनखौ जोङो लानो हाया जेरै बेमार आजाया बेफोरनिफ्राय बांसिन साग्लोबनो हमो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बांसिन बेमार आजार जायो आरो ना बेफोर बायदि जोङो टाउन सहराव नुयोब्ला जेरै रै बेफोर बायदि गेसाव गोफोननि थाखायनो मानसिया बेमार आजार जानो हमो आरो थाम्फैफोराबो बांसिन बां गोबां जानो हमो आरोना थाम्फैफोराबो
औ
जेराव जोङो टाउन सहराव थांबाल' बांसिन नुयो आरोना जों गोबां सहराव नोंसां-नोंथांमोननिथिं बो अबेयावबा जेरै ओ बेफोर बायदि कम्पानिफोर खुलिनाय दङ' नामा खाथि खाला लाफोराव
औ औ बिदिनोथ' नोंथां जोंनि खिजा बिदि कम्पानिखौ खुलिनाय गैया आरो
औ नंगौ।
बिदिनो जोंनि टाउन सहराव माने बिदिनो गोबां दावमा दावसा थायो बिदिनो बिफां लाइफां खो बिदिनो दैमा दैसा आरि गासैबो माने ज'यै थाहैनाय जायो आरो
औ जेरैथ' औ नंगौथारनो औ। आरो जेरै जोंनिखिथ' बेफोर बायदिनो दखान फिसा फेनला दङ' जेरै बिफां सायाफोराव दख दखान होनानै सायायाव थानाय बेफोर बायदिनो दङ' आरो जोंथिंबो बांद्रायफोर इफोर बायदि जेरै कम्पानि खुलिनाय गैया जेरै ओ लेथ्राफोरखौ जों गारना दोननाय फोरफोरखौ जों ओ फ्लाष्टिक-फ्लुसटिकफोरखौ जों गानना दोननायफोरखौ जों नुनो मोना आरो।
औ नंगौ नोंथां।
फोरावबो औ नंगौ थारैनो। आबहावानि सायाव बुङोब्लाथ' जोब गोबां गुबुंले जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां थारैनो
औ नंगौ नोंथां
औ
बिदिनो जोंनिया जाखि औ बिदिनो जाखिनि जों बाहेरनिफ्राय गुबुन गुबुन जाग्रा जेरै मिथाइ बिदिनो लाना फैनानै जोंनि बिदिनो जाफैयो जाफैनायजों गामि गामि सहराव माने जों ज अरसावनानै जायो नाथाय नोगोर सहाव बे बिदिनो नालाफोराव गारना दोननाय जायो आरो ना गारना दोननायनि जाहोनाव जाखिनि। बिदिनो जाखिनि अखा इसे हायो बेयाव माने दैबाना जानाय। नुनो मोनो आरोना।
औ नुनो मोनो थारैनो नोंथां आरो जेरै जों टाउन सहराव थांब्ला बांसिन जोङो दैबाना। जानाय गुबुंले। जानाय न' बां बायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना। गोबां गुबुंले जानाय औ औ प्लास्टिक। बाहाय लांनाय जेरै दाउमा दाउसा थैनानै जेरै गुबुंले जानाय। बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। अब्ला नोंथांदों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां उनाव नों। नोंथांजों सावरायफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नों औ नोंथां थारैनो।